औ खुलुमबाय खुलुमबाय । ओ दा नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा?
अ नोंथांजों आं दा माने नोंथांनि गामि एरियानि सोमोन्दै सावरायनो सानदों माने । मानो होननानै बुङोब्ला नोंनि गामियावहाय ओरैनो थासारिया माबि सोलिनानै दं । आरो नोंनि गामि एरियआवहाय ओरैनो मा मा मोननाय जायो आरो गामि एरियायाव ओरैनो माबायदि सोलियो ओरैनो नोंसोरनि साइदआवहाय बेनि सोमोन्दै माने नोंनि आरो आंनि मोननैयाव मोननैनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों आरोखि ।
दा नोंथां आंथ' औ थोंजोङै आंनि गामिनि बागै बुंला । माने जों गामियाव मा मा मोनो गामियाव माबायदि थासारि बेनि बागै आं बुंनोसै नोंथां नोंथां बुंजागोन ना?
औ बुंजागोन नोंथां ।
अ दा गामि होननानै बुंबाथ'
होनबाथ' जोङो जोबोद मा होनो जों गाव गावनो थानाय औ औ जोङो मोजां मोजां बारहावा मोनजायो औ नोंथां औ ओ गामियाव बेनि उनाव जोङो बुङोब्ला माने गोदो गोदायनि गामिनि थासारि आरो दानि औ नोंथां औ नंगौ नंगौ अ अ दा जोङो
नायोब्ला दाथ' जोंनि लामाफोरा माने फाक्का जाजोब्बाय दा जोंनाव थांलाय फैलायनि राहाफोरा गोबां मोजां जाबाय दा गामि ओनसोलफोराव
दा जोङो गामिफोरखौ नायोब्ला गोदो गोदाय जोंदि जि जायगायाव दङ बे जायगायावथ' गुबुन मानसिफोरा जोंनि आजौ आजैमोना फैनानै नै जों बे जायगाखौ हाग्राखौ सेफायनानै थाफै जेननो लानायमोन बेनि उनाव जोंनि आबौ आबैनि उनाव बिसोरनि फिसौ फिसा फिसौ बिसोरनि फिसा फिसौ बिनि उनाव दिनैसिम जोङो बे जायगायाव थांनानै दं नङा होमबा नोंथां
दा औ बेबायदिनो दा जोंनि गामिफ्राव गोबां जौगानायखौ नुनो मोनबाय आरो दा जेरै आं बुंबाय जे जोंनि लामा सामा फोरा मोजां जाबाय बेनिफ्राय सुबुंफोरनि औ न'फोरा दा गोदो गोदाय थोरिनि न' नुयोमोन नाथाय दा जोङो न'खरफ्रावबो जोङो थिंनि न' नुसै दाथ' जोङो गोबां सोरखारनिफ्राय मोननाय न'बो नुसै सै गामिया गफाफोराव दा बेनिफ्राय जोङो गोबां गावब गावनो आरजिनानै नै खामायनानै लुनाय न'फोर नुसै मोजां मोजां न'फोर जों गामि गफाफोरावबो दा बेबायदिनो जोंनि गामिफोरा माने गोबां बेबायदि सोलायबोगासिनो आरो मोजांनिफ्राय मोजां थासारियाव फैगासिनो दा बेखौ जों नुनो मोनो बेनि
हु हु
जों बुङोब्ला जोंनि बे गामि ओनसोलफोराव सुबुंफोरा गुबैयै थांना थानो थाखाय आबाद मावो गोदो गोदायबो मावोमोन दाबो मावो बेनिफ्राय बिसोरो आबाद मावनानै माइफोरखौ बिसोर फानो फानो नानै बिसोरो
बेनिफ्राय गोबां सुबुंनि जिउआनो खुंजायो बेनिफ्राय बै आबाद मावनायाव जायफोर सुबुंफोरा खामानि मावहैयो जेरै माइ गायनायानो जा दा जेरै सोलिगासिनो दैज्लां बोथोराव बेनिफ्राय माइ हानायानो जा गोजां बोथ थोर एबा मेसें बोथोराव बैफोराव जेरै मानसिफोरा जोंनि गामि गफानि सुबुंफोरा खामानि मावहैनानैबो गोबां रां आरजियो आरो न'खरफोरखौ सा मा होनो सोलियो आरो सालायो न'खरफोरखौ सालायो
नोंगौ नोंथा नोंगौ नोंगौ
बेबायदिनो मा होनबावो आरो? गामि गफाफोराव जोंनिया आरो फरायसालिफोराबो माने खाथि खाथिफोरावनो जों जों नुसै दा गोदायनि बाथ्राखौस जों बुंबावब्ला जोङो नै किल'मिटार थरजों थांनांगौ जायोमोन जुदि फरायसालिआव थां
फरायसालियाव थाङोब्ला नंगौ नंगौ न दा जों नायोब्ला जोंनि फरायसालिफोरा जोङो
नै थाम किल'मिटार बहाबा से किल'मिटार बेबायदियावनो मोनसै जोङो फरायसालिफोरखौबो दा जोंनिया बेवहाय फरायसाफोरनि सोलोंथाइ लानाय ओ मोनसे से राहायाबो गोरलै जाबोबाय दा जोंनि गामिफोराव सोहोरफोराव जोंना थांलायनो गोनां गैला जुदि सोरबा गथ' साया फरायनोब्ला नाथाय जों गोजौ थाखोआरि जुदि जों फरायसालिमाफोराव फरायनोब्ला जोङो सोहोफ्राव थांनांगौ जायो आरो दासिमबो माने गामि गफाथ' मोनफ्रोमबो गामियावलाय जों बहा मा होनो बे ओ फरायसालिमाफोरखौ मोन्नो नङा होमबा नोंथां।
दा बेबायदिनो दं आरो गामिफ्राव सुबुंफोरा अनलायनानै थायो। दा सोरहाबा माबाफोर जिनिस गैयाब्ला बिसोरो सोरनावबा लायथ'नोबो हायो। थायो नालाय गामिनिफ्रा बेनिफ्राय मा होनो जोंनिया गामिनि सुबुंफोरा मोनसे समाज बायदि माने समाजाव ज'जाना थायो आरो।
जजनानै थायो आरो
बिसिना मोनसे समाज थायो जेरै जोङो ओ मा होनो गुबुन जायगा एबार सोहोरफोराव थाङोब्ला जों बेबायदि समाजफोरखौ नुनो मोना। गामिफोराव जोङो समाजखौ नुनो मोनो। ज' जानानै जोङो खामानि मावलायनाय ज' जालायनाय ज' रंजालायनाय बैसागु फोरबोफोर जायोब्ला जों ज' ज' गामिनि गासिबो सुबुंफोरा माने
माने सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ ओंखारलायनाय नंगौ नोंथां नुयो आरो।
नोंथांमोना नोंथाङा मा होनो नोंथाङा नोंनि गामिनि एबा खाथि खालानि गामिनि बागै नोंथाङा मा बुंनो सानो नोंथाङा एसे आंनो दे फोरमायना होदो।
गोन जागोन नोंथां। आं बुंनोसै मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गामि एरियायावहाय ओरैनो मा मोन मोनो आरो जोंनि गामियाव र' बोरै सोलियो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनसै सुंद'यै। जोंनि गामि एरियायावथ' ओरैनो साननानै नायोब्ला गोबां मोजां मोजां बुस्थु मोनो बारहावा नोंथाङानो बुंलखाय माखासे बुस्थुखौ बारहावानि अनगायैबो जोंना अर जेरै एग्रिकालसारनि जेन'बा बुस्थुफोर एग्रिकालसारफोरखौबो जोंनाहाय दा नुनो मोनसै जोंनि गामि एरियायावनो माने मोजाङै मोजां मावनाय, माने हमनानै ला जेन'बा नों आबादफोर मावलाबो जेन'बा माबा मोनसे मोजां फिथाइखौ मोन नो हादों, जेन'बा माइ गायनानैहाय जोङो माबा मोनसे जिउ खुंनायनि राहा जों गामि एरियानोथ जोंनि गामि एरियानिफ्रायनो माने जों जोंनि जिउखौहाय आबादफोरजोंनो खुंनो हायो आरो दा। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि गामि एरियायावहाय नोंथां माने जाग्रा बुस्थुफोर जेन'बा जों टाउनावहाय जे बुस्थुखौ लाङो बे बुस्थुखौ जोंनि गामि एरिया निफ्रायनो सौहैनाय जायो, जेरै साम' आरो ना बोथिया बिनि अनगायैबो गोबां बुस्थु माने जाग्रा बुस्थुबो थाइगेर माने एगजामपोल हिसाबै जोंहा मैथा, बेफोर बुस्थु स्थुफोरखौहाय जोंनि गामिनिफ्रायनो सहैयो आरोखि औ औ। बिदिन्थि हिसाबै जोंहा हमनानै नायदो माने सासे आबादारियाहाय मोनसे मैथाखौहाय माने जोंनि गामियाव आबाद मावनानैहाय जेन'बा मोनसे सहरावहाय दैथायहरो। बे बुस्थुखौहाय माने बेनिफ्राय एसे खम बे खम बेसेनावहाय फानहरो। आरो माखासे आबाद औ बायस'नानै लांनानैहाय माखासे फायखारिफोराहाय टाउनाव फानहैनानै बिनि एसे बेनिफिस माने लाब हिसाबैहाय माने फैसाखौहाय मुलाम्फा मुलाम्फा लाहैयो माने थाइसे थाइनै मुलाम्फा जाहैयो आरोखि। बेजोंनो जोंहा जिउ खुंनायनि एसेबाबो राहा मोनो।
नोंथां जों नुयो माने जोंनि जायगाफोरावबो नोंथाङा जेरै बुंनाय बायदि, फुं फोराव माने जोंनि जेरै जोंनि सोहोर खाथि गुवाहाटि बेयाव फाननो लांग्राफोरा माने जोंनि बाजाराव बायख' बायख' लाजोबो आरो गुवाटियाव फाननो लाङो, नोंथाङा थारैनो बुं
औ औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा हमना लादो मोसौ मोसाफोर बेफोरखौबो फिसि सिनो थाखाय गुवार आबाद फोथार थायो। बेफोरावहाय जोंहा बे मोसौफोरखौहाय गुमनानै खानानै हाय जोंहा फिसा फिसौफोरनि थाखाय फिउचारनि थाखाय औ नोंथां, मोसौसो मोसौ मोसौ होन माने ओरै फर एगजामपोल हिसाबै ओरैबायदि जायो माने मोसा मोसौ होननानै बुङोब्लान मोसौ अहाय मोसा मोसौ बिदि लाफायो आरो जोंनाहा बुंनायावहाय अ मोसौ मैसो माने अ' जागोन जोन औ औ माने मोसौ मैसोफोरखौ बिदि फिसिनानैहाय माने फिसानिफ्राय फेदेरनानै बिनि फिसा बिनि फिसा जानानैहाय माने एसे बुरजा फेहेरनानै फार्म बेफोर फोरबायदि बानायनानैहाय माबा हरो आरोखि गथफोरनिफ्रायहाय फानहरनानै जिउ खुंनायनि राहा बिदि दैथायनो नो हायो आरोखि अनेग बिदिनो जिउ खुंनानै हाय रा राहा लामफोरो दिहुनना गथ' गथायफोरखौ फोरोङो आरो जोंहा गामि एरियायावहाय जोंनिथिंहाय आरो बेनि अनगायैबो औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने फुख्रिफोर बान्नानैहाय नाफोर फिसिनानै माने जोलै दोननानैहाय बुरजा फेहेरनानै बेखौनो बोखांनानैहाय फानहरनानै एसे थाखा रां आरजिनानैहाय माबा मोनसे थांनानै थानायनि थाखाय राहा लामा दिहुनन्नानै लानाय जायो आरोखि
औ नोंथां थारैनोांगौ नोंथां
आरो बिनि अनगायैहाय जोंना माने बुहुत सान्स दं आरोखि गामि एरियायावबो जोंना माने मानसिफोरा सानो आरो टाउनाव थाबाल' चान्स जायो होननानै बेनि अनगायै जोंहा गामियाव थानानै आबाद आरो बिनि अनगायै माबा मोनसे फार्मिंग खुलिनानैहाय थांनानै थानायनि राहा दिहुनन्नानै लानो हायो आरोखि जोंहा गामियावहाय
औ नोंथां थारैनो नोंथां थारैनो दा नोंथां बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा मोनसे रादाबखौ खोनादों ना? खोनायाखै जे जोंनि बर'नि सासे सुबुं मा नामोनथाय बिथाङा माने आबाद मावनानैनो मोनसे भा रद' ओ बानाय बानथा मोननो हादों आरो बिथाङा नोंथाङा खोनादोंमोना जे जोंनि भारनि मा होनो गिबि मन्त्रि ना मामोनथाय बिथाङा बान्था होदों आरो बिथांनो जोबोद गिदिर बान्था पद मुस्रि बान्थामोन नामाथाय आं बावबाय एसे औ दानो बिदिब्ला जोंनि गामिया गामि ओनसोलााव बेसेबां गोहो गोनां नङा होमा नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ बुंनो थाङोब्ला माने बुहुद जौगानाय आरो गोहो गोनां माने दा जौगागासिनो आरो जोंनि गामि एरियाफोराहाय नोंथांमोनहा गामि खाथियावहाय दैमा दैसाफोर दंना गैया?
नोंथां जोंनि न' खाथियावथ' गैया नाथ नाथाय गामि खाथियाव दङ जाय थाम ब्रै बेबायदि किल'मिटार जायो आरो गोजानाव दङ दैमा दा बेफोरावथ' जोङो दुगैनो मोनाखै बेबायदि उन्दैयाव गेलेनो मोनाखै नाथाय एसे गोजान जुदि दावबायनानै थाङोब्ला बेबायदि दैमाफोरखौ मोनहैयो आरो नोंथां
अ नोंथां नंगौ
नोंथांमोनाथ' गामि नोंथांमोननि गामिफोराव
फ्राव माने बे औ दङ दङ जोंनि न' खाथियावनो दैमा दं दं माने ज इनिफ्राय बुहुत माने मुलाम्फा जायो आरो आरोखि साननानै नायोब्ला अ ना मोनो मोनो नोंथां ना मोनो बेनि अनगायैबो जोंहा खवारि औ साम' मोनो आरो अनेक बुस्थु मोनोम माने बिनि अनगायैबो जोंहा कवारि माने अन्थाइफोरखौ खौहाय माने मिलआवहाय माबानानै देखायनानै फानहरोना बिनि मिथिंगायारि सम्पद होनांसिगौाय मिथिंगायारि सम्पदाव अ माने बेफोरखौहाय माबानो हायो आरोखि अनेक बुस्थु मोनो माने स मुलाम्फा सम्पदफोरखौहाय हमबा नोंथांजों जोंनाहाय सावरायनांगौ रादाबाहाय सावरायनांगौ माबायाहाय बाथ्रायाय बावनो जोब्बाय नामा नोंथां? औ जथ'बाय औ समा जाबाय औ देंख जागोन गोजोनबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय